अ मा खालामगासिनो नोंथां दालाय?
अ जोंथिं बोथोराबो सान्दुं गोसाना। आं दंफां सायावसो जिरना दं दाथ' नै ओरैनो।
अ ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो नोथां?
अ जोंहा अनलाजों दाउसोमोन नोंथां दिनै।
अ गोथावनो माथो नोंथां ओंखिया नोंसोरना।
औ गोथावमोन नोंथां, नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथां?
दङ आंबो बिदिनो जिरायलाबायनानैनो माने जोंनिथिंबो बिराद सान्दुं गोसा जागासिनोना दासान्दि? बेनिखायनो माने ओंखारनो हाया बाहहेरायाव गुदुङनो माने बारबो गैया आरो औ।
मा ओंख्रि मोन नोंथां?
ओंख्रिया जोंना मैथाजों नाजोंसोमोन नोंथां।
गोथावानो माथो बोथोरजों गोरोबदों ओंख्रिया।
औ गोथावानो माथो बुंबावनो नोंथां गोथाव होननांसिगोन आरो, औ ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ नोंथां दाथ' नै ओरैनोसो दङ फ्रियानो बुंनांगोन।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथां।
सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला गोदोनि गोदोनि समनि बेफार फालांगि आरो आथिखाल समनि बेफार फालांगिनि खायाव माने माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां, जोंहा गोदोनि बे बेफोर फालांगि आरो आथिखालनि बेफोर फालांगियाव गोबांथार सोलाय सोल'बा गोबांथार सोलाय सोल'खौ नुहरसै आरो। गोदो गोदायनि बेलायाव बेफोर फालांगि खालामनायनि बेलायाव जोङो, थांलाय फैलाय
औ औ।
मोजां नङामोन ओ गोदोनि समाव गासिबो बि बिथिंफ्राव बिथिङाव नाहरोबा जोंहा एभेलेबल नङामोन गोदोनि समाव दा आथिखालनि बेफार फालांगि खालामनायाव गोबां गोरलैखौ नुहरसै। आरो माखासे बिथिंनिफ्राय नाहरोब्ला गोबां इजिखौ नुहरसै।
औ औ।
गोदोनि समाव जाहा बेफोर फालांगि खालामनो लामाफोरा मोजां नङामोन। बेफोराव जोंङा गोबांथार खस्थ' बा गोबांथार माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन
औ औ।
खोनादों नोंथां?
जोंहा दैज्लां बोथोरावनो जोंहा सिगांनि गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा मोजां लामा गैयामोन मोजां दालां गैयामोन। बेफोराव जोंहा बेफार फालांगि खालामनायनि खालामनो। माब्लाबा दै अखा हानानै दैफोर देरोब्ला जोंहा बेफोराव गोबांथार जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन जोंहा। बेफोरबायदिखौ नुहुरोमोन नाथाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा लामाफ्राबो मोजां जाजोब्बाय। सि सि ब्लक बा आला खाथ्राजों बानायनाय मोजां मोजां लामा जाजोब्बाय। जोंहा बेफोरबायदिनो जोंहा दालांफोराबो फाखक्कानि मोजां मोजां जाजोब्बाय। दैज्लां बोथोरनि गोबांथार अखा हाबाबो जेबो
औ।
हान्थाामेला खालामनायाव जेबो जोंहा जेंनाजों मोगा मोगि जानां जानांला।
औ औ नोंगौ नोंथां‌।
ओ लोगोसेनो गोदोनि समाव जोंहा हान्थामेला खालामनो ओ गोबांथार गेदिर गिदिर मुवा बेसाद फालांगि खालामनायाव जोंहा।
औ‌।
गराइ गारि बा मैसो गारि बेफोरखौबो बाहायोमोन।
औ औ नोंगौ नोंथां।
बेयाव जोंहा गोबांथार सम बा खस्थ' जायोमोन। नाथाय आफा थिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंङा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनो
औ।
ट्रेक्टरफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै।
औ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां‌
बिदिनो गुबुन गुबुन गारिफोर बि-बि-बेयाव जोंहा गोबांथार समनि गोनांथि गैया दसे समावनो जों मावनो हायो। लोगोसे
औ औ औ।
बेफोरबायदि सोलाय सोल'खौ नुहरो।
औ।
लोगोसेयैनो गोदोनि समाव जोंहा
औ।
बायग्राफोराननि बायग्राफोराबो खममोन।
औ आरो नोंथां जोंङा मा मैगं थाइगंनि बेसेनाबो गोबां खममोन माने। गोदोनि समावहाय
औ।
मानो ओंखायनो बिसोर माने गोदोनि सुबुंफ्रा गोबां रां आरजिनो हायामोन आरो। गोदोनि समावहाय औ बिदिब्ला नोंथां आं फंनैसो बुंसैलाय नामा गोदोनि आरो दानि बेफार फालांगिनि सायाव?
औ दे बुंदो नोंथां।
जोंहाथ' गोदोनि आरो दानि बेफार फालांगि होनोब्ला नोंथां जों माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों आरो। मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि बेफार फालांगि खालामनाय राहाया बेलेगमोन नाथाय मा आथिखाल मुगानि बेफार फालांगि खालामनाय राहाया मानि गोबां आलादा एबा जुदा जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। मानो होनोब्ला जों जोंहा गोदोनि बेफार फालांगि खालामनायनिफाय आथिखालनि बेफार फालांगि खालामनायनि माने हारा एबा सुबुं अनजिमाया जों गोबां बांनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां। आरो जोंहा मा गोदोनि समावहाय माने जोंहा बांसि-बांद्राय रां आरजिनो हानायखौ जों नुवामोन आरो बेफार फालांगिजों। औ नाथाय आथिखाल मुगायाव मा जों गोबां रां आरजिनो हानायखौ नुनो मोनबाय आरो। आरो जों नुबाय थायोआनो नोंथाङाबो नुनो-नुनांगौ जानांगौ एबा मिथियो जानांगौ मा आथिखाल मुगायाव मा बांसिन सुबुं माहारियानो मा बेफार फालांगिनि सायावसो जों सोनारना थानायखौ नुनो मोनबाय आरो। जायनि जाहोनावहाय बिसोरो मा गोबां एसे समनि गेजेरावनो माने थाब माने गावखौ सुंथानो हायो आरो माखासे मा बिथिङाव जौगासारनो हायो आरो। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा मा हान्थामेलानि राहाया गोलै सोनाय मानो होनोब्ला जोंहा बेफार फालांगियावबो जोंहा हान्था मेलाया गोबां बिफाव लायो एबा सोनारो। मानो होनोब्ला जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बेफार फालांगि खालामनो थाखाय एबा मुवा बेसाद लांनो एबा मा दैथाय हरनो थाखाय जोंहा हान्था मेलानि थाखायबो गोबां गोनां जायोमोन आरो आरो गोदोनि समाव मा जोंहा लामा दथाफ्राबो मा मोजां नङामोन आथिखाल मुगानि बायदि आरो गो जोंनि समावहाय दानि ब बायदि गोबां गिदिर गिदिर गारि गैयामोन मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनो लाङोलाय लाबोलाय खालामोमोनब्लाबो गोदोनि समावहाय मा जोंहा मोसौ मैसो गारिजोंसो गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जाय लांनानै फानैनायखौ जों नुनो मोनोन आरो बिसोरो फानोनब्लाबो माने गोबां रां मोनामोन आरो गोदोनि समावहाय माने बिसोरो मा मुवानि बेसादानो माने खमखाय आरो बिसोरो मा फैसाखौबो माने एबा रांखौबो गोबां खम मोनोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय बे बेफार फालांगिरि खालामनाय समावहाय आरो नाथाय मा आथिखाल मुगायाव थ' सोलायजोबबाय आथिखाल मुगायाव जोंहा मा बेफार फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायावहाय हान्था मेलायाव जौगासारबाय आरो हान्था मेला जौगानाय लोगो लोगो मा बेफार फालांगियावबो मा थाबैनो जौगासारबाय बेफार फालांगिया एिरिया माबोरै जौगासारदों होनोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि आथिखाल मुगायाव हान्था मेलाया जौगासारनायनि गेजेरजों मा जोंहा मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय गारि मथरफोरा गोबां मा होनो नांगौ बायदि जानो हमबाय आरो। आरो बिसोरो मा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय लांनांगौ मुवाफोरखौबो जोंहा गारि मथरनि हेफाजाबजोंहाय गोरलैयै लांनो हानायखौ जों आथिखाल मुगायावहाय माने नुनो मोनदों आरो आरो बिसोरो मा बै फोर मुवाफोरखौनो बेफार फालांगिरिफोरा लांनानै फानहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बिसोरो बेफार फालांगिरिफोरा बोरैयै गोबां मुलाम्फा जायो एबा गोब गोबां रां आरजिनो हायो होनब्ला जों माने बयबो मिथिखागौ आरो आथिखाल मुगायावनो माने नुबाय थाखानाय बेफार फालांगिरिफोराहाय माने बेफार खालामग्राफोराहाय मुवा बेसादफोरखौहाय माने खम बेसेनाव बायनानै बिसोरो बैफोरखौ फाननाय समावहाय माने गोबां बेसेनाव बायग्राफोरनो फाननानै माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो। आरो जोंहा बेनि अनगायैबो आथिखाल मुगाया जौगासारनायजों लोगोस से बेफार फालांगिखौ बिसोरो मा माखासे गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि एबा दारिमिनफोरनिफ्राय खम बेसेनावनो बिसोरो गोबां बुरजा बुरजा मुवा बेसादफोरखौ लाबोनानै हाथाय बाजाराव फानफैनानै बिसोरो खम दामाव लाबोनानै बिसोरो गोबां बेसेनाव फाननानै माने रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि अन अनगायैबो जोंहा माखासे गोबां गिदिर गिदिर माखासे फालांगिफोरफोर दं जेरै हादर बारनानै खालामहैनाय फालांगिरि बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा नाव एबा जाहाजफोरजोंहाय बिसोरो मा माखासे गोबां गिदिर गिदिर एबा गोबां बुरजा बुरजा मुवा बेसादफोरखौ गुबुन हादरावबो लां नानै फानहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो माखासे गोबां गिद गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रा जेरै माबोरै फानहैयो होनोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा जोंनि हादरनि मालफोरखौहाय जोंहा हान्थामेला जौगानायनि थाखाय अबा दाबसे गुबुन हादरफोरावहाय बिसोरो मा गोबां बुरजा बुरजा लांनानै फानहैयोब्ला आरो गोबां बेसेनाव फानोब्ला बिसोरो मा लाब जानानै एबा मुलाम्फा जानानै माने दारिमिनफ्रा जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बेनि अनगायैबो गाव गाव हारसिं एबा गाव गाव बेक्तिफ्राबो बैफोरबायदि खामानिखौ मावनानै माने जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' दायो समाबो जाबाय नोंथांजों राय्लायना जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।